हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दिनै जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
अ जोङो बैसागोनि आयदानि सायावबो रायलायनो हागोन। माने जों बर'फोरा माने बैसागोखौ माबायदियै खुंलाङो माने‌। बेफोरनि बागै सावरायजागोन दे नोंथां।
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां, ओ नोङो जागायग्रोदो बे आयदानि सायाव जोङो दिनै सावरायगोन। बा
औ औ औ ओम जोङो बैसागो होनबाथ'। जोंहा बर'फोरा माने जोबोद। गाजा गोमजायै सावरायलाङो होनबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोङो फार्स्टआवनो माने माने मोसौनि बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो मोसौखौ बै सानखालि माने थुखैयो माने बिदिनो
औ नोंथां बे ओ मोसौ थुखैनायावदि जोङो बाहायो बेफोरखौ नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होदो सुंदयै
औ औ फोरमायलांनि ओ जेनेबा जोङो मोखौखौ थुखैयो होनबा न', जेनेबा बे मोखौखौ थुखैनायाव जोंनो बुहुद माने माबा नांगो जायो। माने मा होनो बेखौ बेसाद- जेनेबा ओ राइदें, थाइप राइद- बिदों नङा आरो माबा‌ ओ औ थाराय थाराय नांगो। ओय बिदिनो हालदै, फान्थाव, पानेलाव
औ
ओम बेफोरखौ आरामसे फुङाव माने जायबा मानसिया थुखैगोन बे मानसिया दुगै खांनानै बेफोरखौ माने आरामसे हानानै जगोरखो लाखां जोबनानै बेनि उनावहाय माने मोखौखौ थुखैनो लाङो माने जेनेबा दैखरानो जा, माने दैमायानो जा, जेनेबा खाथियाव जि दोङो बेयाव माने मोखौखौ लांनानै थुखैहैयो माने। खोनाबायना नों
औ खोनादों नोंथां दे बुंलां लाय नोंथां।
ओमफ्राय मोनसे जोङो माने दुसुमैफोननाय माने जेनेबा गोसोम कालारनि औ माने बेखौ औवा हासुङाव
नोंथां बे दुसुमैखौ जों माजों लगायनानै फोनो बेखौ बुंलाय बुंना ओ मिथिगौबा बुंना होदो।
अ जों बेयाव माने जेबो बुस्थु माने होलाया माने जोङो माने जानाय थावदो एसे दुसुमैखौ माने लगायनानै
औ
ओमफ्राय औवा हासुङाव सोनानै माने बेखौ आरामसे जे गन मोनसे लागोन माने दाब्ला ओरैनो।
आं ओरैनो औ
ओमफ्राय बेखौ आरामसे मिलायनानै थावदों बेखौ ओमफ्राय मोसौवनिआव फोनना होनाय जायो माने बे मोनसे नेम दोङो माने। आगोलनिफ्रायनो
औ
ओमफाय बेनि उनाव थुखैखांनानै ओमफाय मोसौखौ माने बिदिनो लाव, बिदि खुमब्रा, माने फान्थाव जेनेबा हानानै लाखायो नालाय बेजों माने मोसौनिआव सारना होयो माने।
औ
औ
औ ओमफ्राय बेखौ सारखांनायनि उनाव थुखैनानै सारबाय सारनानै ओ मोसौनियाव औ दुसुमै फोनखांबाय आरो ना।
औ
औ ओमफ्राय दुसुमै फोनखांनानै आरो मा खालामबावो मोसौखौ?
बेनि उनाव माने जायबा थु फैदों बेथ' माने फुजा एसे होयो माने जेनेबा बाय मोसौखौ होनाय जागाथिं माने बे साइदजों एसे माने जा साफा खालामनानै माने लाइज्रलाय एसे लानानै ओमफ्राय धुब लानानै ओमफ्राय माने एसे ओरैनो रायसननानै माने फैयो माने बिदिनो माने बिसोरनि सान जाहैबाय नालाय मोसौनि बैसागो सान माने बिदिनो बेखौ माने एसे रायसननानै फैयो माने
औ
बिनि उनावथ आरो जोंना मानसिफोरनि जाहैबाय नङा होमबा
औ ओमफ्राय र नोंथां नोंसोरनिथिं बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बिदि फोनखांनायनि उनाव दिरुं गोदान होयोना होआ हेगारनाया होयोना डायरेक दिरुं
दिरुं गोदान होयो ओं
औ औ ओमफ्राय बिनि उनावथ मोसौखौ हेगारना होनाय जायो औ ओमफ्राय न थां मोनथिगौ ना बे दुसुमैखौ मानि थाखाय फोननानै होनाय जायो।
बेखौथ
माने आं आङो आं एसे एसे मिथिनायाव आङो बिदि मिथियो आरो ना एसे बिजाबबो फरायनो मोननाय बायदि गोसो दोङो बे दुसुमैखौ जोङो माने जोंनियाथ बरफोरा बांसिनानो गोदो गोदाय हाजो हाजो साइदआवसो थानो मोजां मोनोमोन नालाय हाग्रा मफ्राय बेयाव जोंना मोसा उनु थायोमोन मफ्राय मोसा थाबाथाय बेखौ फ्रा सिख्रा मोसौनिया जोंनिया फाख्रा सिख्रा फजोबना होबाय हांगारखौ मानि माने मोसौ मा होनो बे माबाया ओ मोसाया जेनेबा गावनि आदार नागिरनानै फैयोमोन आरो। ओमफ्राय जोंनाथ मानसिफोरा बि बिदिनो नायबाय थानो सोलाबा आरो बैसागोआव सोलाबैनि थाखायनो बैसाग मोसायो नालाय सा गोदोथदान मोनसेयानो मोसायोमोन नाथाय दानिया स्निदिन मोसायो बिदिनो ओ माने मोसाया मोसौखौ फाख्रा सिख्रा नुनानै गिना थां गिना खारफिननाय बायदि बे माने हांगारखौ फोनना होनाय जायोमोन होननानै आङो एसे मिथि मिथियो आरो ना बारा माने मोजाङै मिथिथारा एसे मिथिगौ।
औ
ओमफ्राय दे नोंथां नोंथाङा बुंदो एसे।
औ बेनि उनावथ जोंहा मोसौनि बैसागोआव बिदिनो फालिलांनाय जायो आरोना बेखौ गावसोरनि माबा सानखौ माने मोसौनिखौ दानि जों बुंलांनाय जिहेथु बेबायदिनो आरो बेनि उनावथ जोंहा मानसिनि सान फैलायबाय नङा होमबा बैसागो जेनबा रंजानाय सान जेनेबा जोङो बैसागोखौ जेनेबा दाथ' स्नि सानानो फालियो नङा होमबा जोङो बैसागुखौ। जेनेबा बैसागोनि फार्स्ट मानसिनि सानखालिथ जोङो आरामसे फुङावनो सिखारनानै दुोस्रां लोबस्रां जे जेनेबा ओ जोङो गिदिरफोरनि जिंसा माने गोदोर बैसोनि मानसिफोरनियाव माने थांनानै जों माने बोर लाहैयो नङा होमबा फुङानो। खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों आङो।
बेनि उनावहाय जोङो बेनि सानसे उनावहाय जोङो माने मोसानो ओंखारो।
औ।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां दे एसे बुंबावलै नोंथाङा औ' खोनादों खोनादों। खोनागासिनो आं नोंथां औ दे बुंगलाय। हो
जों माने बैसाग
औ दे बुंलाय नोंथाङा खोनागासिनो आङो औ खोनागासिनो।
अ
औ।
जों माने बैसागु बिनि उनाव माने मोसालाङोना आरोना माने जोङो फास खालि माने मोसाया जेनेबा जोंहा नेम दोङो माने माइरं हरनो मोनो बिदिनो गिबि खेबखालि माने जोङो बैसागुखौ मोसानो माने ओंखारा माने जों माने जोंनि मानसिफोरा माने माइरं हरा नालाय बिदिनो मोसानोबो मोना जाहैबाय बेनि उननिफ्राय माने जोङो मोसानो ओंखारलायो माने गासैबो। जेनेबा बोराय बुरियानो जा सेंग्रा सिख्लायानो जा गथ' गथ' गथायानो जा गाससिबो माने मोसानो ओंखारो माने। औ बिदिनो जोङो जेनेबा जोंनि मोसानो ओंखारनायाव जेनेबा जोङो माने गाननाय जोमनाय माने जोंहा द्रेस दङ ना बर'फोरनि
औ
जेनेबा जोंहा दा हिनजावसाफोरनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दख'ना थाबाय माने ओमफ्राय आर'नाइ थाबाय
औ
गामसा जाहैबाय ओमफ्राय आर'नाइ थाबाय दा बिदिनो बेनि उनाव जोङो दामग्रा सुग्रा होनोब्ला माने जोंहा खामदोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो बिनिउनाव सिफुं थाबाय बेनि उनाव हारम'नियाम थाबाय।
आ नाथाय हारमुनियामा जोंनि दोरोङा रि दामजु महरै गोलैय खोनाना नोंथां नाथाय जों बाहायो आरो
औ जों बाहायनांगौ जायो मानोना जोंहा माने बेखौ नङाब्ला माने जोंहा एसे
सल'खननायाव औ सुरखौ बोस्लाबनो हाया औ
बिनि थाखायनो जों बेखौ बाहायनांगौ जायो आरोना
औ
बिदिनो जेनेबा रंजालायो आरोना बिदिनो मालाय गामियावबो थांबाय। जेनेबा निजिनि गामियावबो मोसाबाय। बिदिनो नोंसोर लागोआवबो जेनेबा माबायदिहाय जेनबा बैसागुखौ खुंलांनाय बेखौ माने एसे खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा
मा होनदों नोंथा?
नों-नोंसोरनि लोगोआवबो माने बैसागुखौ एसे खुंनायनि माबाफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां जोंनि बैसागु खुंनायाबो नोंथांनिजोंनो ओ एखे रोखोमैनो फालिनाय जायो। जोंनाबो बिदिनो खाम सिफुं जथा ओ बिदिनो ओ माबाफोरखौ लानानै हारमुनियामफोरखौबो लानानै दामनाय जायो हारमुनियामा जोंनि गुबै दोरोङारि ओ दामनाय देनायाव गोलैयाबाबो जों बेखौ लानो गोनां जायो मेथाइ सुर बोस्लाबनो हायि नि थाखाय मेथाय खननायाव ओमफ्राय ओ जोंनाबो बिदिनो जों गामियाव बोराय बुरै ना गावबा गाव हान्जा थाखायो मफ्राय सेंग्रा सिख्लानि हा हानजा ओमफाय गथ' गथाइनि हानजा बिदिनो ओ जोंना बोराय बुरिफोरा गोजान गोजान गोजान गोजान गामियाव मोसाहैया ओ जों माने गावनि गामियावल मोसायो आरोना ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाया जोंना गुबुन गुबुन गामियाव थांना नै मोसायो गथ'फोराबो बिदिनो खाथि खाला गामिफोराव थांनानै मोसायो ओ बेफोरनि मादावनो जोंना ओ बैसागो मोसानायाव खननाय मेथाइफोरानो जाबाय ओ जेनेबा बोराय बुरै एदावलायनाय ओमफ्राय बिबाजै बिब्रां बिदि एदावलायनाय सेंग्रा सिख्ला बिदिनो एदावलायनाय गोबां रोखोमनि मेथाइफोर दङ आरोोना जोंनाव खोना दोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
बिदिनो गोबां रोखोमनि मेथाइ खननानै अ मोसानाय जायो आरो जों गामियाव ओमफ्राय बिदिनो जोंना गोदोथ दान मोनसे फालिनाय जायो होनना आ आगोलावनो बुंखांबाय न थाय दानियाथ जोंना स्नि सान फालिनाय जायो बेसिनि सानदिनो जोंनिया लास लास्ट सानाव जोंना गामियाव मोसानाय जायो आरोना बे गामियाव जोंना ओ बैसागो बुब्लाथ जोंना बर'फोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नेमखान्थि दंखायो जोंना जौ लनाय नवावनो बनायनानै एखौ माने ओ लोंनाय जायो आरो गामियावनो जनो माने बैसागोनि मुङाव
औ
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
हेल
औ नोंथां खोनादों दे बुंलांलाय
औ औ बिदिनो औ गोदो जेरै जौनि आलि ओ जौनि फुख्रि बेदरनि आलि बिदि जोंना गोदो अ बिजाबफोराव लिरनाय जि दोङो बिदिनो जोंना आथिखालावबो बिदिनो जायो आरो जोंनि बैसागु समाव ओ जों गामियाव मो साबलाथाय बिदिनो गामि नङा एबा गुबुन गामियावबो थांबाबो बिदिनो जौनि फुख्रि जेरै होनो बिदिनो ज गोबां मान सेंग्राफोरनो जौ दिहुनना होनाय जायो आरोना बैसागो मोसानायाव लोङ जायो मोसायो बिदिनो औ
औ
हो? मा होनदों नोंथां औ बिदिनो जों गामियाव फालिनाय जायो ओमफ्राय नाथाय गुबुन गामियाव जोंनिया खाथि खालाफोराव बैसागोनि फांसनबो जायो नाथाय जों गामि गामियाव बिदि जानायखौ नुनो मोना जों गामियाव बिदि बिदिनो लामा गाथेनाय फुजायावसो जोंना ज'नो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुराय गथ गथाय ज रंजानाय जायो जमा जमानो